हेलौ हेलौ नोंथां
हेलौ
औ नोंथाङा खोनादों ना?
हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ? हेलौ औ नोंथां औ दासो खोनादों नोंथां
औ
औ औ फ्रि दङ औ
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो जानाय आय नायनि सायाव एसे सावरायनायदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव जा जोंनि दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रि बेखौ माबोरै सङो आरो मा मा रोखोमनि सं
औ हागोन नोंथां औ सिगाङावनो जोङो दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंनि अनला बेफोरखौनो जोङो होननानै साननाय जायो आरो ना माने गोदोनिफ्रायनो आरो जाबोगासिनो दङ' आरोना बे अनला ओंख्रिखौ जोङो अनला ओंख्रिखौ ओरैनोल' जाया जेरै हाबाफ्रावबो बाहायो आरो बेफोरखौ जोङो फुजा दुजा बेफोरबायदियावबो बाहायनाय नुबोदों आरो आरो ना आरो बे अनला ओंख्रिया जोंना जि आइ थिकबो मोननो हादों आरो ना बे अनला ओंख्रिखौ जोङो दैज्लां समफाव जेरै औवा मेवाइ एबा ना गोरलै, बेफोरजोंबो जोंबो जायो एबा मुदुफुल बिबारफोरजोंबो जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो दाउ साम' म' जेरै अमाफोर बेफोरबायदिजोंबो जानो हायो आरो ना जोङो होमबा अनलाजों दाउजों बेफोरबायदि अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो आं बेफोरनि बागै नोंथांनो फोरमाय होनानै होनोसै आरोना जोंनो सिगा औ अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो मोननै जिनिसनि जोबोर गोनांथि जायो आरो ना बेनो जाबाय खारै आरो माइरं जोङो खारैखौ सिगां सबायखौ मारा होखांनायनि उनाव बे साबा थानाय एबा सबायाइनि बिख'फोरखौ जोङो सावनानै इलाग्रो आरोना नों थां बिनि उनाव जोङो साननैसो थानानानै थानानै बे सबाय हाथ'फ्ला जानायखौ जोङो दै एसे होयै होयै नानानै लायो बेनि उनाव जोङो बे नानानै लानानै लादु ला लादु खालामनानै लायो आरोना नोंथां बे लादु लादु खालामना लानायखौ जोङो रानजासिम दोनो बेनि उनाव जों गोबाव थांनायनि थाखाय प्लास्टिकफ्राव एबा ओ बस्थाफ्राव खाथबनानै जोङो बाख्रि दांगुरफ्राव दोनो एबा बाख्रि सिंफ्राव बेफोरबायदिफ्राव दोननानै लायो आरोना जिखुनु जाया मोनसे जायगा दं बिनि उनाव जों अनला जानायनि सिगां बे फिथर खालामनायखौ जोङो
दै एसे होनानै नालेंखर बिखब एबा नालेंखल खलथाफोराव जोङो सादानिफोराव, लानानै दै इसे होनानै जोङो बेखौ म'गफ्राव एबा जगफ्राव सरनानै लायो आरोना नोंथां बिनि उनाव जों माइरंखौ आदा घन्टासो एबा एक घन्टासो सि बुरा जागोन खुरैसे एबा खुरैनै बेफोरबायदि सोमनानै लानानै जोङो माइरंखौ मोजाङै सुनानै सर' होनानै दसे ओ उवालाव गाहेनफोरजों देनानै लानाय जायो आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे नोंथां फोरमायलाय।
बेनि उनाव जोङो देनानै लाखांनायनि उनाव जोङो दाउफोरजों सङोब्ला जेरै दाउफोर खौ सिथारनानै लानानै जोङो मोजाङै थाव होनानै एवफ्रामखानानै बा हाय बायदिसिना जेरै सामब्राम गुफुर, हाइजें, लं, जिरा मस्ला बेफोरबायदि देफबनानै होखानानै जोङो सारायाव दैखौ एसे बुरजायैनो होनानै लाखानाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनाव जोङो बेखौ दसे गोदौ होनानै एबा दसे ग्लाब ग्लाब गोदौ होखांनायनि उनाव जों बै देनानै लानाय अन गुन्दै खौ दै लागायनानै एबा ओरैनो फ्रि फ्रि सारनानै हरनाय जायो आरोना नोंथां। बिनि उनाव जोङो बे अनला ओंख्रि खौ एरबाय थानाय जायो आरोना नोंथां जाहाथे अनलाया गोदोआ एबा खामथाबा बिनि उनाव जो ङो दसे अनला होनानै गोदौबा बेहाय जोङो खारैखौ नांगौ रोखोमनि बादि जेरै खोस्लिसि एबा खोस्लिनैफोर बिदि हरनाय जायो आरोना नोंथां आरो एसे गोबाव आदा घन्टासो मोनहोखांनायनि उनाव अनलाया एसे आमथा आमथा जायोब्ला जेब्ला जाजानाय बा दि जायो अब्ला जोङो संख्रि सा खिनानै एबा गोजां बोथोरफ्राव सङोब्ला जोङो गोथाव मोदोमफ्रुलायनाय जेरै दुन्दियाफोर होनानै जोङो बेखौ जानाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलथिं अनला ओंख्रिखौ जायो।
नोंथांमोननि ओनसोलथिं आरो माबायदि रोखोमै जायो एबा खारिफोरखौ बेफोरबायदि रोखोमैनो बानायनानै जायो नामा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन दे। ओ नोंथाङा जेरैबायदि ओ जोंनि दोरोङारि ओंख्रिखौ सङो होननानै फोरमायदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो संनानै जानाय जायो आरो जोङो अनला ओंख्रिखौ ओ बायदि बायदि रोखोमै जानो हायो जेरैबायदि आङो गिबियावनो ओ अनला मैखिखौ फोरमायग्रोनोसै अनला मैखिखौ जानो गोनां अब्ला जोङो थाइगिरनि गोनांथि जायो आरो जोङो गिबियावनो थाइगिरखौ लाबोनानै बेखौ मोजाङै हाग्रोनानै लानाय जायो आरो फिसा फिसायै ओ बेखौ जोङो हाखांनायनि उनाव मोजाङै सुनानै जोङो खायसेखौ ओ देनायबो नुदों थबसियाव एसे जाहा थे बेनि गोखैया ओंखारनाय बायदि आरो जोङो खायसेखौ ओरैनो दाइरेक्टयै ओ सारायाव होनानै एवफ्रामग्रोनायबो नुदों आरो जोङो बेखौ ओ मोजाङै हाखांनानै लानायनि उनाव जोङो जा माइरं बेखौ दसे सम सो खांनानै बेखौ बोखांनानै जोङो थबसि नङाब्ला मिक्सारफोराव नङा ब्ला जोङो उलार बा दिं खिफोराव देनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव ओ जा जोङो बेवहाय जुदि ना बायदिफोर होनोब्ला बेखौ गिबियावनो एवफ्राम ग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव जोङो जा हानानै लानाय थाइगिर बेखौ जोङो मोजाङै एवफ्राम नाय जायो आरो बेवहाय मस्ला बायदि होनानै एवफ्रामखांनायनि उनाव बेयावहाय जोङो दै होनानै दसे बेखौ गोदौ होनाय जायो आरो जाहाथे थाइगिरनि गोखैया ओखारनाय बायदि ओ बेनि उनाव औ बेनि उनाव जेब्ला मोजाङै गोदौवो अब्ला जोङो बेवहाय जा देनानै लानाय अन गुन्दै बेखौ जोङो आखाइजों ओ एसे एसे सारनानै होनाय जायो आरो जाहाथे माइरं गुन्दैया गथा खायै बायदि बेनि उनाव ओ बे खौ होखांनानै जोङो दसे सम गोदौ होखांनानै जा एवनानै लानाय ना बेखौबो होनाय जायो आरो ओ बेनि उनाव ओ जोङो गोखैनि अन गायैबो जोङो खारदैबो जानाय जायो अनला खारैखौ खारदैखौ जानाय बुङोब्ला जोङो बांसिन ओ दैज्लां समाव जोङो औवा मेवाइजों जानाय खौ नुयो आरो जोङो औवा मेवाइजों संनो गोनांब्ला गिबियाव नो माइरंखौ सोमग्रोनानै दोननाय जायो ओ बेनि उनाव बेखौ जोङो बोखांनानै बेखौबो ओ जेरैबायदि ओ उवाल नङाब्ला थिंखियाव देनानै ला ग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जोङो औवा मेवाइजों जानो गोनांब्ला औवा मेवाइखौ लाबोनानै जो ङो गिबियावनो बेनि सायाव थानाय जा ओ
औ
ओन खोमोन बेफोरखौ जोङो बोखारनानै लानाय जायो आरो बोखारखांनानै बेखौ जोङो मोजाङै सुनानै बेखौ खारैजों एसे गोरलै गोरलैयै हानानै लानाय जा यो आरो बेवहाय जोङो जुदि ओ दाउफोर होनो ब्ला जोङो दाउखौ गिबियावनो बुथारनानै एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो। ओ बेनि उनाव जा हानानै लानाय औवा मेवाइ बेखौ जोङो मोजाङै ओ रब होग्रोनाय जायो आरो। रबहोखांनायनि उनाव बेवहाय जोङो दै होना बेखौ गोदौ होयो गोदौ होखांनायनि उनाव जेब्ला बेयो मोजाङै गोदौवो अब्ला बेवहाय दे खांनानै लानाय जोङो ओ जा अन गुन्दै बेखौ जोङो सारनानै होयो आरो। बेनि उनाव। जेब्ला बेयो ओंख्रिया मोजाङै आरोबाव गोदौबावो बेवहाय जोङो जा एवनानै लानाय दाउ बेखौ जोङो होनाय जायो आरो। बेवहाय जोङो औ। मोदोमनायनि थाखाय जोङो गंगार धुन्दिया बा खासिथारि बायदिखौबो होनाय जायो आ रो जोङो अनला खारैखौ आरोबाव जोङो साम'जोंबो जायो। आरो लाथाजोंबो जानायखौ नुदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ मा बुङो बे बासिगिजोंबो जानायखौ नुदों आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो ओ। जा बे जोंनि दोरोङारि ओंख्रि नारजि बेखौ माबोरै संनानै जायो नोंसा नोंथां। फोरमायगोनना।
हागोन नोंथां औ जोङो नारजि ओंख्रिखौ संनोब्ला जोङो सिगाङावनो फुंफ्राव जा नोबा बेखौ जोङो मोनाबिलि समफ्राव एबा सा सानफ्राव जों। एसे साननै सिगां जोङो बेफोरखौ सोमनानै लानाय जायो आरोना नोंथां मोजै सुनानै। सोमनानै दोनो जाहाथे नारजिया रुयो एबा नारजिनि गोखा रसफ्रा एसे गगारनानै थायो। बिनि उनाव जोङो फुं समफ्राव जायोबा बेख'। जोङो मोनसे बरथनाव दै एसे होनानैबो जों बेखो माने रुनानै लाग्रोनाय जायो आरो ना नों थां बे रुनानै लानाय समावनो। जोङो औ खारैखौ होनानै ल आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो इसे दसे गोबाव रुना नै जाहा ओ रुयबाय एबा गेब्लेनाय बादि जायोबा जों बेखौ दालि खाथाफोरजों सानानै। जानाय जायो आरोना नोंथां बिनि उनाव जोङो अ जोंथ' नारजिखौ जोङो अमा जों जानो बिरोद मोनो आरोना नोंथां ना बर' सुबुंफोरा जेरै अमा मेजेमफोर खौ जोङो लाबोनानै सारायफ्राव एसे माने एवफ्रामनानै लायो आरो ना नोंथां जेरै जिरा मस्ला बायथिना होनानै बिदिनो एवफ्रामनानै लाबाय खालामनायनि उनाव जोङो बै जा बथनाव साराय म नारजिखौ रुनानै लादों साग्लिनानै लादों बाहायबो होसनजायो नङा माबा जोङो नारजखौ बे बेदर एवनायावबो होसननानै संनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो दसे गोबाव बेदरा मोनजासिम जोङो आदा घन्टा एबा एक घन्टासो बेबायदिनो स संबाय थानायनि जोङो नारजिखौ बेबायदिनो जाजानाय बायदि जायोब्ला जोङो जायो आरोना नोंथां बेबायदि रोखोमैनो जोङो नारजि अमाखौ जायो। औ। नोंथां बेबायदिनो जोंनि बे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनला दाउ बेफोरखौ जोङो नारजि अ बेफोरखौ जोङो दा नुसैयो आरो ना ना नोंथां हटेल जेरै रेस्टुरेन्टफोराव जोङो औ होनाय नुसै आरो गुबुन जाथिफोराबो जोंनि बे अनला दाउ नारजि अमा बेफोरबायाददिखौ जोङो जानाय नुसै आरोना नोंथां।
औ नोंथां आरो। जोंङो सबाय ओ- सबायजों दावजोंखौबो जोङो जेरै हटेलफ्रावबो रेस सटेन फ्रावबो बेफोरबादिफ्रावबो जोङो होनाय नुसै आरो ना नोंथां जेरै जोङो सबबाय खारै जानोबाबो सबायाइ ओंख्रि जानोबाबो जोंनो सिगाङो खारै नांग्रगौ जायो आरो ना नोंथांना।
औ।
औ बेबायदिनो जोङो खारैखौ सरखांना लानायनि उनाव जोङो सबायफोरखौ न'आवनो फोनानै लानाय दंब्ला एबा बाजारनिफ्रायनो लाबोनायानो जा जोङो बेखौ सिगाङो स सारयाव एसे गुदुं खालामनानै लानानै बेखौ जोङो ओ प्लास्टारफ्राव एबा अफाय एबाफोर खामफ्लायफ्राव एसे लानानै एबा संग्रायफ्राव लानानै जोंङो बेखौ बथलफोरजों होख्रेनानै लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां जाहाथे सबाया गावो बे बिनि उनाव गावनायखौ जोङो बिनि बिगुरखौ आरोबाव खुबावनो थाखाय जों उवालफोराव गायेनखौ जों ए- एसे देनानै लानाय जायो आरो न दां बिनि उनाव देखांनायनि उनाव जोङो बेखौ संग्रायाव लानानै संग्रयाव नानै लानानै जोंङो दसे जावसोयो आरोनासे बिनि गुनद्राफोरखौ बेनि बेनि उनाव जोङो सबायाइखौ कुकाराव रुनोब्ला खारैखौ होखानाय जाया मानो होनोब्ला सबायाव कुकाराव रुयोब्ला सबाया गोदौफावो खारै होखाबा जोंनाव बथलाव रुयोब्ला जोङो खारैखौ होखानानै लानाय जायो आरो ना नोंथां जेरै अथनाव रयोब्ला खारैखौ होनानै रुइनाय बायदि जायोब्ला जों बेखौ दालि खाथाफोरजों सायो आरो साखांनायनि उनाव जोङो दाउखौ दस्रा सारायफ्राव जेरै दाउजों संनोबा जोङो बेफोरखौ एवफ्रामनानै लायो मोजाङै आरो बिनि उनाव जोङो बै सबाय जे सानानै लानाय बेखौ जोङो होसननानै दसे गोबावै दाउ मोनजासिमै गोदौ होबाय थ थानानै जोङो उनाव जाजानाय बायदि जायोब्ला जोङो बेबायदिनो जायो आरोना नोंथां औ औ
खानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमाव